औ खोनादोंना?
औ औ खोनादों।
औ दा नोंथाङा फ्रि दं दङबा आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो फन हमनाय जादोंमोन नोंथां।
औ सावरायनो हागोन नोंथां आं दासान्दि ओरैनो जिरायनानै दङो औ।
ओं बे आयदायानो जाहैबाय जोंनि जे बर फोरा बा नोंथांनि ओनसोलथिंजाय बांसिनै बबे आबादखौ मावनाय जायो एबा बेखौ माबोरै मावनाय जायो बेनि सायाव जों एसे सावरायलायदिनो
औ औ नोंथां।
औ दा नोंथांनिथिंजाय बांसिनै अबे आबाद बेखौ मावनाय जायो आरो बेखौ माबोरै मावनाय जायो एसे फोरमायना होग्रोनो हा
औ हागोन नोंथां औ जोंनिथिं जाय गुबैयै बांसिनानो ओ माइ आबादखौ मावनाय जायो आरो नोंथां दैज्लां बोथोराव आरो लोगोसेयैनो मेसें बोथोराव बोरावहाय जोंनिथिंजाय ओ बेसर बेफोरबायदि बायदिसिना मैगं थाइगंखौबो मावो थेवब्लाबो बेसरखौ बांसिनै मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां नंगौ।
माने ओ माइ आबाद होननानै बुङोब्लाथ जोंनि ओ जेनेबा जोंनि बरफ्रा बा जोंनि आजै आजौबा आबै आबौमोना गोदोनिफ्रायनो बे ओ आबाद मावनायखौनो गावसि इसोरनि जिउ खुंनायनि गुबै राहा हिसाबै औ लाबोखादोंमोन।
औ नोंथां।
औ औ।
ओ बादाया जाहैबाय आगोल आरो दानिहा दानि आबाद मावनाया एसे आलादा जायो आरो आगोलो आबाद मावनायाव गोब गोबां सम नांगौ होनबा ओ मानसि जों लोगोसे मोसौआबो जोबोद खस्थ मोनोमोन नङा मानोथां औ। औ नाथाय दानि जुगाव बिदि बिगियाननि ओ जुग जाबाय नालाय औ आथिखालाव जेनेबा बिगियानारि जेरै ओ ट्रेक्टर बा माइ गायनो थाखायबो
औ।
बो माइ हानो थाखायबो बेफोरबायदि ओ ट्रेक्टर बा बेफोरबायदि बायदिसिना जनन्द्रु ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां औ। ओम दानियाहाय बारा सम नांलिया आरो दसे समनि गेजेरावनो बेफोरबायदि औ मावनानैहाय
औ।
हायो आरो जेनेबा माइ गायनो था खायबो जेनेबा हाजिरा बा ओ बेफोरबायदि मानसि बा मानसिफोरखौ ओ बारा नांबांलिया आरो। आथिखालनि जुगाव मेसिनजोंनो जायो नालाय नङा होमबा नोंथां? गोदोहाय जोबोर औ। जोबोर जेनेबा हालेवनो बा माइ गायनो होननानै बुङोब्ला गोदोहाय ओ ओ फुंआवनो सिख खारनानैबा हालेवग्रायाबा हालेवनो थांनांबाय मोसौ लानानैबा नांगोल जुं अगाल बेफोरबायदि बायदिसिना लानानै आरो न'आव ओंखाम संग्रै ओंखाम संनांबाय ओंखा हामहैनांबाय आरो लोगोसे माइ गायग्राफोराबो माइ गायनांबाय। नङा होमबा नोंथां औ गोदोनि आरो दानि दानि जोंहाय एसे एसे आलादा जाबाय आरो दानि सुबुंफोरा आरो एसे समनि समजों लोगोसे हार बायो गोदोनियाबो समजों लोगोसे सो खारबायमोन नाथाय ओ बांसिनसो हो होसोसिननाय बा समखौ एसे ख्रिनो होसो सिनायखौ जों नुयो। बान्थां आरो मेसें बोथोराव बाय जोंनिथिंजाय बेसरनि आबादखौ ओ मावनाय जायो आरो बांसिनैनो बांसिन माने साफ्रोमबो ओ न'खर बा जाय जायाबा हा बेफोरबायदि दङ बे मावो आरो लोगोसेनो हा गैयाबाबो बायदिसिना थिगा बा बेफोरबायदि लानानैनो मावो आरो आरो लोगोसे औ बेसराबोथ' आबाद आरो जेनेबा मैगं थाइगं बेफोरबोथ' आबादावनो गोलैयो। बांसिनै आलु आलु बेफोरखौ गायो आरो आलु लाइ लाफा बेफोरबायदि बायदिसिनाफोरखौ गायो आरो खायफा गायनाय बा
बेफोरबायदि उ फानग्राफोरा बेफोरबायदियैनो गायोबो फानोबो खायफ बिया न'आव जानो थाखायबो गायो नोंथां।
औ नोंथां नंगौ।
नखावबो बेफोरबायदि जेनेबा गायोना गायानोथां
गायो नोंथां। दा जोंनि खाथि खालायावबो बा जोंनि न'खरफ्रावबो बेफोरबायदि आबादफोरखौ फ्रायानो मावो आरो दा जे जोंना दैज्लां बोथोरावहाय माइनि आबाद बा मेसें बोथोरावहाय जेरै ओ आलु बा जोंना लाइ लाफा बेफोरबायदि रोखोमनि आबादफोरखौ मावनानै जोङो जोंनि जानायजों लोगोसे आरो बेखौ फाननानैबो रांफोरखौ जोङो आरजिनानै न'खरफोरखौ सामलायनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां।
नांगौ।
दनो थां
बायदिसिना बेफोरखौ फाननानैबो औ जोङो जेनेबा गोबां रां आरजि नो हायो जेनेबा फालांगिरिफोरा जेरै जायफोरा बेफोरबायदिनो फानलाय बायलाय बाख खालामो बेफोरो गोबां रां आरजियो बेफोरबो मोनफा मोनफा खामानि नङा होमब
नंगौ नंगौ।
एसे एनै रां खामायनानै न'खरखौ सुंख'नो हानायानो बा ओ न'खराव एसेखौहाय होनो हानायानो नङा होमबाथां?
औ नोंथां नंगौ आरो बेफोरखौ जे जोंनि आखाइजोंनो जोङो मैगं थाइगंफोरखौबो आबाद खालामनानै जायोब्ला जों जेबो बेयावहाय जे गाज्रि बा जोङो केमिकेल बेफोरबायाददि हासारफोरखौ जोङो बाहाया जायखौ जोङो जोंनि अर्गेनिक जे गोबोरखिनि हासार बेखौल'सो जोङो होनानै बानायनाय ज जायो आरो थिग बेबादिनो बे हास गोबोरखिनि हासारजों बा जोंनि आखाइजों मावनानै जानाय आबादफोरा जोंनि देहाखौ जानानै जेबो खहा खालामा आरो आरो जे बायहेरानि बुस्थुफोरखौ जोङो बायनानै जायोब्ला दानि जुगाव जोङो नुनो मोनो बेवहाय गोबां रोखोमनि हासारफोरखौ होनाय जायो आरो जायखौ जायोब्ला जे जोंनि देहा फोरावबो माखासे गाज्रि गोहोम खोलैनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां।
दा जोंनि जेनेबा सरासनस्रा सुबुंफोराथ' ओ गासिबो गावबा गावनि जा मेसें बोथोराव जेरै लाइ लाफायानो जा बा आलुआनो जा बा मायाबा मोनसे मैगं थाइगंआनो जा ओ गासैबो न'खर नख न'खरावनो जेनेबा जानो आनथा बा न'खराव नांगौखिनिखौ ओ ओ जेनेबा गायनाय बा बेफोरबायदि खोनाय जोङो नुफ्रामोआनो नङा होमबा नोंथां औ बे बेफोरबायदि गायनानै लानो हायोबाथाय जोंनि थाखाय मोजां आरो जेनेबा न'आवनो जानो लुुबैबा मोनजाबाय आरो लोगोसेनो जोङो ओ बायदिसिना रा सायनारि हासार बाहाया नालाय बेवहाय ओ जेबो गाज्रि बुस्थुबो थादेरा जोंनि देहानि थाखायबो मोजां जायो नङा होमबा नोंथां दानि जुगाव औ नोंथां थाङा बुंलांनाय बायदियैनो ओ जेनेबा खायफा सुबुं फोरा थाब थाबावनो बा देरनो बा फेदेर नो बा फिथाइफोरनि मोजांनि थाखाय बायदिसिना मुलि बायदिसि ना हासार बाहायो नङा होमबा नोंथां? औ बेफोरो औ बेफोरो जोंथ' जेनेबा बेफोरबायदि फाननो लाबोनाय माबा माबानायखौ जोंथ' नुला नालाय नङा होमबा जोङो मोजां साननानै बायना लाबनोसै जानोसै बेफोर बायदियावनो औ बायदिसिना बेमार आजारफोराहाय थाबनो जानो गोरलै जायो आरो नङा होमबा नोंथां? जोबोर औ जोबोर खहा जायो जोंनि देहानि थाखाय औ
आरोबाव जोंहा आबादफोरखौ मावनानै आरोबाव जानायल' बिथिङाव नङा गोबां जेरै बेखौ फाननानैहाय जे मोननाय रांफोरजों गावनि बिस सा फिसौफोरखौ
औ नंगौ
बा लोमजानायाव साजानायाव बेफोरावहाय बे रांजोंहाय जोङो हेफाजाब मोननो हायो आरो
औ नंगौ नोंथां
जोंनि जे गामियारि सुबुंफोरा बांसिनै आबाद मावनानै बा आबादनि सायाव सोनारनानै थानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो ‌
नंगौ नोंथां औ नंगौ
औ दा बे नोंथांनिथिंजायहाय आलु आबादखौ गायो होनदों नङासै नों
औ नंगौ नोंथां
औ दा बे आलु आबादखौ माबोरै गायो नोंथाङा आंनो एसे
औ औ औ जेने बा जोङो बे आलु आबादखौ गाय आलु आबादखौथ' जोङो ओ गोजां बोथोराव माव मावनाय जायो नालाय नङा होनबा नोंथां? औ गोजां बोथोराव मावनाय जायो बेखौ गिबियावनो जोङो आलु आबादखौ मावनो थाखाय जोंनो आलुनि बिदान नांग्रोबाय ओ फेंखा अरनाय बेफोरबायदि आलुनि जोंनो जोलै नांबाय नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां नंगौ
बे जोलैया जेनेबा जोंनि न'आव थाखाब्ला थाय जों बायनाङाबा न'आव गैयाब्लाथाय जोङो बायनानैबो गायनो हायो आरो ओमफाय जोङो गिबियावनो बे हाखौ एवग्रोनानैहाय जोङो लानाय जायो लानायनि उनाव जोङो जेनेबा न' बायदिसिना बेफोरबायदि हासार उनु गोबोरखि हासार बे खौबो होनो हायो होनानै जोङो हाखौ मोजाङै जेनेबा एवनानै लाबाय एवनानै लानायनि उनावहाय जोङो बेखौ नांगोलजों बा माबा मोनसे बेफोरबायदिनो ओ गनजों बा खदालजों बेफोरबायदि जोङो बेवहाय हाय सिन सिन खालामनानै गिबियावनो लाग्रोनाय जायो आरो आरो औ बेखौ लाखांनायनि उनावहाय जों आलुखौहाय दरफा दरफायै बेस सिन बा जा लाइन बानायनाय बेयावहाय जोङो बेखौ दरफा दरफायै होलांनाय जायो आरो हाखौ खोबसिननानै होनाय जायो आरो आरो हो हाखौ खोबसिनानै होखांनायनि उनाव नोंथाङा बेवहाय जिगाब बा बायदिसिना नारा बेफोर खौबो होसिनानै होजायो
औ नंगौ नोंथां
जानायनि उनावहाय बे ओ ओ जि सानबा जिबा सानफोरनि उनावहाय बेयो गोरलै गोरलै फेंखाया जेनेबा बिलाइ गोरलै गोरलै हाया एफा एनै खिलिनायखौ जों नुबोयो आरो आरो बे हानि सिंआवनो बे आलुआ हाय बेदर दे जायो बा फिसा फिसा बेदर सो सोमजियो आरो बे आलुआहाय माब्ला जानो जायो होनना बुङोबा जेब्लाहाय बे आलुनि बिलाइआ मोननानै रानलांगोन ना अब्लाहाय बे आलुखौ जोङो बुरनो हासिगोन होननानै जोङो मोनथिनाय जायो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबोथ' जा बायमोन दिनैनि थाखाय बेयावनो दोनथ'लायनोसै नामा नों
औ नंगौ
औ
औ दे होमब्ला नोंथां औ नोंथां गोजोनथों औ